हेलोव
औ नोंथां
औ खोनादों दे
औ औ दे नोंथाङा दा आङो एसे जिरायनानै दङ नोंथां
जिरायना दंना उम नोंथाङा दा बरथमान मा खालामनानै दङ मा मावो
औ आं नोंथां दासान्दि माने बायहेरावसो दं आरो नआव गैया माने बाहेराव ओरैनो फिसा फेनला खामानि मावनानैनो माने दंथयो आरो
ओ नंगौना नोंथां ओ
जानो नोंथाङा मा खालामबाय दं दासान्दि
आंथ' दा आंथ' दखान होयो आरो दखान
माने दखान होनानै मा माने जिउखौ खुंना दंथयो आरो
औ औ दखान
औ नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो होननानै बुंदोंमोन?
बिदिनो बिदिनो माबा माबानि सायाव बिजिनेसनि सायावनो बुंसै।
औ औ।
फालांगिनि सायाव औ बेफोरनि
सावरायजागोन दे नोंथां।
औ। आं जाहैबाय आं दखान होयो आरो मोनसे दखान गेलामालाव बिदिनो गासैबो मोनजोबो आरो।
औ औ औ औ।
बिदिनो संख्रि बानलु गासिबो मैगं थाइगंनिफ्रायनो लानानै आरो। जाग्रा लोंग्रा। नाथाय। नोंथाङाबो सानो नामा दखान होनानै माबा खामनो।
औ बेखौथ' सानो आंबो माने गावनि जायगायावनो थानानै बा न'आवनो। थानानै जुदि गंसे। दखान बा बेफार फालांगि। खालामनो दि हायोबोला माने गोबां मुलामफाबो जायो होनना सानो आरो लोगोसे औ न'आव था। न'आवबो। न'आव थानानै न'नि खामानि मावनो हाबाय। लोगोसे बेफार औ बेफार फालांगिबो मावनानै जानो हाबाय बिदिनो। गोबां माने मुलाम्फा।
आं बेखौनो साननानै आं बायरायाव थायो आरो आं बेखौनो साननानै आं दखान होनानै जानाय जादों। बिदिनो दखान होनाय जादों आरो बे दिनो न'आवबो एसे एनै आबाद मावदेरो आरो। बेदिनो मैगं थायगं।
ओरैनो दा नोंथांनि जिउ खुंनाय रावाहा लामाया दखानानो ना माबाफोर
औ दखान दखान एक्सट्रा माबा दंबावो आरो बिदिनो मैगं थाइगं माइ गायो आरो।
औ माने आबादबो मावो नोंथाङा जिउ खुंनायनि थाखाय।
दसे फुङाव बेनो फुंफ्राव मावबाय आरो मैगं थाइगंखौ ओमफ्राय साथा आथायाव दखान खुलि फैबाय आरो।
औ औ मोजाङानो ओ मानसियाथ' थांना थानो थाखाय माबा बा नोङो मानसेयाथ' मावना जाहानांगौ नङा नोंथां औ औ दा ओरैनो नोंथांआ
ओ
जे ओ नोंथाङा ओरै मोनसे सानो नामा जे गोबां हमना ला जों न'आव जेबो मावालासिनो माने बाहेरायाव जे खामानि मावनो थाङो खोनादों ना नोंथाङा आं होननायखौ
औ औ खोनादों दे बुं दे बुं
खोनादों
दे औ
हेलौ औ औ माने जोंङो बे जोंनि जायगायावनो औ औ दे दे आं बुंनि हा।
औ दे बुं दे ओ ओं ओं।
माने जोंनि जायगायावनो दखान। बा बेफोरबायदि बेफार फालांगि होनानै जानाया मोजां ना बाहेराव माने खामानि मावनानै जानाया मोजां नोंथाङा इसे अस
आंनिवा आंनिबाथ' न'आव थानानै मावनाया बुहुद सान्थि दं आरो न'आव बिमा बिफा बयजोंबो नुनानै मावनानै जानो हायो बायहेरायावबाथ' बिमा बिफा जाथिखौ
आरो खैफोद
ओह मोजां आरो बिनि थाखाय ओह औ फैनो हाया बिदि जायो औ आं थाखायनो बायहेराय थांनाय जायाखै आरो न'आवनो नांगौबा माबा मोनसे फालांगि मावनानै जानो साननानै बिदिनो
इयुन समाव नों नोंथाङा माने बे दखान होनायखौ माने गेदेर खालामनो सानो ना ना बेफोरबायदिनो माने सोलिलांबाय थानो होनना सानो?
आंथ' फेदेरनो सानो आरो बिदिनो नाजागासिनो दं आगोलनिफ्राय फिसा बिदिनो फेदेरलांगासिनो दं। दिनो फेदेरनो नाजाबाय थायो आरो एक्सुयेलि जालाख थायो आरो नों फेदेरनो बे जांखागोन अट'मेटिक जालांखागोन आरो। देरलांबाय थाखागोन बारायनो गोसो
नोंथांनियाबो गोदो फिसा मोननो दा एसे देरबाय आरोना औ औ
होजेननायाव गैयामोन जेबो
औ माने बेफार फालांगियाव अट'मेटिकलि माने हारसिंनो आब आपग्रेद जालांङो आरो ना माने जौ औ औ जौगा जौगालाङो माने
जौगालाङो औ नोंना साननायानो आलादा जाखायो बिदि मावबाथाय।
औ औ औ औ माने मोनसेनि उनाव मोनसे ओरै माने फेदेरलांनो सानखायो आरो ना
औ औ गोसोआनो आलदा जायो
औ
नोंथाङा बायरायावनो थाबाय थानो गोसो ना न'आव माबाफोर फालांगि मावफैनो सानो दा?
औ आंबो नोंथां दा बायहेरायावथ' रैनो जोङो न' न' गारनानै बिदि थाबाय थानो हाया नङा होमबा? बेनिखायनो लासैनो न'आव थांनानै माबा मोनसेथ' ओ आखाइयाव मावनायनि राहाखौ लानांगोन बेफार फालांगियानो जा बा माबा मोनसे
ओ-ओ-ओ- बायहेरायावथ' नों बेबायदि थानानै जाबाय।
औ हाया माने उसुबिदाबो। गोबां प्रब्लेमबो जायो उसुबिदा जायो। औ माने। नांगौ समाव न'आवबो थांनो हाया। आरो न'आव थांबोला गोसोबायद बेबायदि फैफिननो हाया। आरै माने एसे। औ प्रब्लेम जायो ओम बेनिखायनो माने। लासैनो। आंबो न'आवनो थानानै माबा मोनसे मावगोन आबादानो जा, बा बेफार-फालांगियानो जा।
बो माबा अमा फाराम, दाउ फाराम बिदिबो बानायनानै जानो हायो आरो। बोरमा फाराम इदि औ।
माने मानसिया मावनानै जानो बायाबा माने गोबां राहा दं। ओम दाव-अमा दाव-अमा फिसिनानै नोंथाङा बुंनाय बादि।
औ जाखायो औ आं ओम।
मा होनो फार्मिं-फार्मिं। बानायनाबो जानो हायो औ माने बेफोरबायदि। मावनानैबो जानो हायो आरोना नों
अ औ औ आंबो दा बे दाउ अमा फार्मखौबो लांफायो आरो ओरैनो एसे लांफायो आरो आंबो। अमा दं दाउ दं बेखौ लाफायो आरो फियो बिदिनो बारा नङा आरो बिस्था गाहाम हां हांसोआ बिस्था गाहाम दं। बिदै फानो। दाउ दं।
औ दाउ अमा ओरैनो अमाखौ मा बेसेस सो फिबाय दं नोंथाङा दा सान्दि?
खासे दं आरो गोरलै गोरलाम फिसा होयो फिसा फानो औ औ। ओहो नोंथां माबा दङ' प्रटिन। अमथ' फिनो हायो र। ओमफ्राय नोंथाङा ओमफ्राय दा अबहायबा थागोन नामा?
मा होनदों?
नोंथाङा दा खा-खामानियाव दं ना माबा ना जिरा ओरैनो दं?
औ नोंथां दा आं खामानि खामानियावनो दं माने एसे रेस्ट लानानै माने जिरायना दंथयो आरो। माने एसे फ्रियाव दंथयो आं। फोरो माने
ओ ओ ओ।
औ दा बे सम मोननाय लेखानो नोंजों सावरायनो होननानै माने ह-हरनाय जादों आरो।
अआतसा नोंथाङाथ' बेेफार फालांगिनिस सो बायदिसिना बुंलांबाय। आ थिग बेबायदिनो माबाफोर आखायाव खामानि मावनो होनना लाबावदों नामा?
आखाइयाव खामानिथ' लाबावदों लानाया नाजागासिनो दं। बिदिनो थागान बुगान बो गायनो सान्दों आरो। साहा बागान। गलबार बागान नाजादों आरो ओमफाय जुलाइआव नाजादोंमोन।
औ औ नोंथाङा हा दं नामा? गोबां हा दं?
ओ दङ हाया ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ ओरैनो खा खालि गोग्लैनानै दं आरो। ओंखायनो बेखौ बागान बानायनो आरो औ बेखौनो सानदों। एसे गायना दोनसै।
औ अब्लाथ' नोंथाङा मुलाम्फा लासैनो माने गेदेर मुलाम्फा जानायनि माबाखौ नुहरदों आरोना औ। माने गोबां मुलाम्फा जागोनखौ मिजिंथिनानै माने
औ बेखौनो औ औ सानहरगासिनो बेनि थाखायनो नोंथाङाबो बागान बुगान फोर गायनो सानदों नामा?
ओ नोंथांनावबो बागानखौथ' खालामनो सानदों नाथाय एसेबां माने बे गायग्रा हानि आंखाल आरो। आंखाल माने एसेबां मानि हा गाय दा गैया जे जिहेथु मान औ बागानखौ माने बानायनो सानबाबोथ' हाया नालाय औ औ हा हुनिबो आंखाल। बेरा फारसेथिं औ
औ बिदिनो गय आबादफ्राबो मोजां आरो न' खाथिफ्राव हा दंबा बिदिनो सारिगिदिंगा
औ औ औ औ गय गय गय आबादजोंबो गोबां मुलाम जायो। जों जुदि मावनानै लानो हायोब्ला औ
माबा जाबावसो आरो बेहाय फा थैबो गायनो हायो। बिदि आरो
औ औ गयजों लोगोसे फाथै आबाद दा नों थां समाबोथ' जोंहा जाबायमोन। नों सावरायज्लायनायखौ बि खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा? हेलौ
औ दे नोंथां दे होमबा।
औ दे।
औ गोजोननाय थाबाय।